औ खोनादोंना अ नोंथाङा माबाफोर मावगासिनो नामा दा?
दाथ' जेबो मावाखै आङो राय्लाय जागोन।
अ नोंथाङा जेबो मावाखैब्ला जोङो ओ बैसागुनि सोमोन्दै बा बैसागुखौ बर'फ्रा माबायदि फालियो माबाय दि रंजायो नैबिनि सायाव फंनैसो खोथा रायज्लायनो हागोन नामा?
औ हागोन
औ अब्ला नोंथाङा ओ फोरमायग्रोदो बैसागुखौहाय जोङो ओ माबाय दियै फालियो माबायदियै खुंबोयो नैबेनि सायाव एसे
औ दे बिदिब्ला आं जागायनोसै नोंथां।
औ औ
जोङो बैसागुखौ सैथ्र' दाननि जोबथा साननिफ्रायनो जागायो होननानै मिथियो बैसागुनि सेथि सानखालि जोङो मोसौ बैसागु होननानै मिथियो। मोसौ बैसागु खालि बयबो न'नि बिगोमाफोरा मोसौ मोसौ बैसागुआव न' बां आरिखौ साफानो लेस्रांनानै मोसौ गलिफोरखौ फोसाबनानै लाव, फान्थाव दुमब्रु फिथाइनि माला सुनानै मोसौखौ दुब्लि फारसे होनानै लाङो बेनि उनाव जा लाव, फान्थावनि ओ हानाय एबा माला बेखौ दुब्लि फारसे हाखराव थुखैनो लांखांनायनि उनाव मोसौखौ लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरे एरबायथा बिमानि उ खिथेर बिफानि खिथेर नों जा हालुवा गेदेर होननानै
औ औ
से मेथायाइ दङ
औ औ
बेबायदि मेथाइ खनै खनैनो मोसौ लावखारफोरा मोसौखौ थुखैयो थुखैनानै लाव, फान्थावनि जा हानाय बेखौ सारै सारै खुबैयो आरो बेनि उनाव बाख्रिखबजों बुज्राब बुज्राबनो मोसौखौ थुखैनानै हांगार आरो थाव गोथांनि फोथाखौ बिखुङाव
थुनानै होनाय जायो आरो औ बिनि उनाव मोसौनि दिरुंखौ खुलिनानै मोसौखौ फोथार फारसे होहरनाय जायो बे दिनखालि बुंनाय मथेबा मोसौखौ दिरुं गानहोनो मोना बेनि उनाव मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव मोसौ बैसागुआ जोबनानै थाङो। बेनि अखानायै मानसि बैसागुआ जागायो।
औ।
मानसि बैसागुआव बयबो गेदेरखौ उन्दैफोरा सनमान होयो खुलुमो आरो उन्दैफोराबो गेदेरखौ मान बावो आरो थैखांनानै थांनाय सुबुंफोरखौबो गोसोखांथियै गोथैनि मुङाव खायसेया खायसेनि नखराव बाउनाय नेम दङ। आरो बे मानसि बैसागु खालि होननाय मथेबा एकस' एकथा मैगं थाइगंखौ खांथिंनानै जानाय हुदा दङ। बेखौ जायोबा औ गोखा गोखै फुंखा जानाय हुदा दङ बेखौ जायोब्ला गोदोनि दिनाव मोनसे फोथायनाय दंमोन दे बेराम आजारा जानो हाया होननानै
जानो हाया औ औ।
बेनिखायनो बयबो बे दिनखालि खुंखा, दिंखिया जोग्लावरि, निम बिलाइ बायदि बायदि मैगंखौ खांथिंनानै बेदरजों एवनानै जायो।
आरो बिनि अखानायैनिफ्राय बयबो जमा जमा सेंग्राया सिख्ला बेव मोनसे ग्रुप जानानै बोराय बुरिया बोराय बुरिनि ग्रुप जानानै बयबो गामि गामि ओंखारनानै रंजा बाजा मेथाइ खनै खनै खाम जथा दामनानै मोसायो।
मागियो आरो ना रंजायो
जायो मागियो आरो बिनि उनाव जायनिबा नखराव मोसानो थांदों बा मागिदों बयहाबो नखरा जा हायो माइरं बा फैसाखौ बे मोसाहैग्रा मानसिफोरनो हरो।
औ औ।
गोदोनि दिनाव थ बुंनाय बायदिब्ला बैसागुआ दान मोनसे सिमहालागै थायोमोननो। नाथाय दिनैनि दिनाव सानस्निल थायो बैसागुआ बैसागुआ जाबाय
खोनानो मोननाय बायदिब्ला गोदोनि दिनाव माने बेबायदि नङामोन जे माइरं ल लाबोनाय बिदि नङामोन आरोना ओ न'खरनि जा मालिकआ जाबायदि ओ हरो आरो ना अननानै गावनि गोसोजों ओ दावदै जा जा जिखिनि हरो माने नैबेफोरखौसो लाबोनायखौ नुनो मोनोमोन आरो।
औ नं
आथिखालनि बायदि बेबायदि नंलिया माने ओ माइरं आरो फैसा लाबोनाय जायोना दानियाथ'?
औ सिगांनियाथ'
औ बेबायदि नङामोन आरो।
औ।
जोंनिया बर'फोरा माने मोनसे दङ नेमखान्थि माने बैसागोआवहाय जोङो जौ गिसि संनाय जायो नङा होमबा
औ नंगौ।
माने माइब्रानि सङो आरो सोरबायाबा माथानि स सङो ओ बेखौहाय जोङो बैसागनि ओ जेनेबा बा द' मास बिनि सिगां बा सोरबा बोसोरसे गाहामनिफ्रायनो मा माने संनानै फिसिनानै दोननायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो
नोंगौ।
औ। माने दानि समावथ' दानि दिनाव माने बेफोरखौ एसे खम नुयोब्लाबो माने गोदोनि दिनावहाय नै बेफोरो माने ओ नेमखान्थि बायदि सोलिथारनाय आरो गोदोनि समावहाय नाथाय आथिखालावहाय माने माखासे सम आरो जुगजों सोलायबोनानै माने बेफोरखौ खम नुनो मोननाय जायो।
औ नंगौ।
आरो दानि जुगाव माखासे रंजानायफ्राबो जोंनिया सोलायबोनो हमबाय जेरै जोङो ओ बबेबा बबेबा जायगायाव माने दा ओ माखासे जोंनि बर'फोरनि दामग्रा देग्रा आगजु बेफोरखौ लानानै जों मोसानायखौबो जों नुनो मोननाय जाया ओ जेरै आथिखालनि गोनोखो मुगानि इलेकट्रनिक बुस्थु दामग्राफोर बक्स नै बेेफोरखौ लानानैसो माने ओ मोसानाय रंजानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो
नंगौ नोंथां।
जोंनियाथ' खाम जथा सेरजा सिफुं गंगोना बेफोरनोमोन नालाय बर'नि आंगोआ औ बेफोरखौ माने माखासे दामनाय देनायफोरखौबो जों माने आथिखालाव खम नुनो मोननाय जा जाबाय आरो
नंगौ नोंथां।
जेरै जोंनिया ओ नोंथाङा बुंदोंमोनदि सिगांनि समावहाय ओ से मास था मोन नाथाय दानिया खम थायो नोंगौ ओ सिगांनिया गोबां सम थायोमोन आथिखालाव खिन्थु बेबायदि थानायखौ जों नुनो मोनला जोङो माने ओ मोनथामसिमहालागैल' जों मानिनाय जायो जेरै मोसौ बैसो बैसागु मानसि बैसागु बेनिफ्राय जोङो दाउ अमानि बैसागु होननानै जों फालिनाय जायो। आरोना जोङो मोसौ बैसागुखौथ' नोंथाङा फोरमायखाबाय मानसि बैसागुखौबो नोंथाङा फोरमायबाय आरो जेरै दा दाउ अमानि बैसागु होनना बुङोब्ला माने जोङो बैसागु मागिनानै जा ओ माइरं बा जा फैसा जों मोननाय जायोना नैबेफोरखौ जमा खालामनानै उनावहाय जोङो ओ ना बा बेदर बा अमाफोर बायनानै जोङो ओ जमायैहाय जोङो जायोना
औ नंगौ नोंथां।
दाउ अमानि बैसागु होननानै फोरमायनाय जायो आरोना औ। गोदोनि समाव खिन्थु गोबांथार दङमोन बेबायदिनो सैमानि बैसागु बायदिसिना बैसागु जों आंबो मिथिजोबा बारा बेबायदि खोनायोमोन आरो
औ नंनायाथ' नंगौ।
औ बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव जे दामनाय देनायफोरा माने दासिमबो दङ न ना। माखासे सोलायनाय सोलायबोखो बेफोरनि स सायाव फोरमायदो नोंथाङा
जोंनि जायगायावबोथ' दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो इलेक्ट्रनिक गोदान गोदान मुगाजों दा दामनाय बक्सफोरखौसो बाहायनो हमदों सिगांनि समाव मोनबालाय। खाम जथा सिफुं जाबख्रिं थरखाफोरखौ लालामनानै मोसायोमोन नाथाय दिनैनि' दिनाव सुबुंफोरा गोरलै आदबखौ नागिरो। बेनिखायनो बक्सफोरखौ थेलाफोराव थिखांनानै सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि बयबो जमानो। मोसायो बे ब औ
अ आंनिब्ला माने नोंथाङो जोंनि माखासे जायाखिनि बर'नि दामनाय देनाय आगजुफोरनि सोलोंथाइ बा रोंनायफोर माने जोंनियाव खमबो जालां नङा होमबा
औ नंगौ।
औ
नाथाय दासिमबो खायसे थसे जायगायाव बेफोरबायदि गोनोखोनि इलेक्ट्रनिक मुवाफोरखौ बाहाया लाबानो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जाखिनि आगजु बेफोरखौ बाहायनानै मोसानायखौ नुयो।
औ औ औ।
नाथाय खायसे जायगा लायै जायगा बिदिनो जोङो खायसे बक्सफोरखौ लानानै दामनानै रंजा बाजा मोसानायखौ नुयो।
औ। जोङो माने फोथांना लाखिनोब्ला माने नै बिखौबो जोङो नोजोर होनांगौ। न आरोना जोंनि दामनाय देनायनि फारसेबो माने रावबो जुदि सोलोङाब्ला रोंनायनिफ्राय रावबो सोलोंनाय न आरोोना बेफोरो गावनि आंगो सिब्ला जोंना गो ग
फैबाय थानाय समनि गथ' गथायाइफोरा बेफोरनि बागै जेबो मिथिनाय नङा। बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ गोमानांनायनिफ्राय होबथानोबा जों बेफोरखौ दानिफ्रायनो एसे एनै बाहायहोलांफिननांसिगोन।
औ सोलोंनानै रोंनायनिफ्राय माने सोलोंनानै लाखिनांगोन जोङो अब्लासो। माने बियो थांनानै थालांगोन इउ उनसिमहालागै।
नंगौ नोंथां।
नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय उननि समाव'हाय जोङो मोनसे से गोदान आयदा लानानै ओ खाबु मोनोब्ला रायजलायफिननोसै
औ जागोन नोंथां।
औ गोजोन्थों दे नोंथां।
उम